हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथांजोआ
औ खोनादों
औ नोंथांजों आं दा बे समाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आखायाव लादों नोंथां
औ औ जा
नोंथाङा सम होनो हागोन ना अब्ला हेलौ
औ नोंथां हागोन औ नोंथां हागोन खोनादों
औ जों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों बर'फोरनि रांखावरि आरजिनाय नोंथां
औ औ
दा अब्ला नोंथाङा जागायग्रोगोन ना आं जागायग्रोनांगौ जाखो नोंथां
ओ नोंथाङानो जागायग्रोदो दे
औ अब्ला आं जागायग्रोसै नोंथां ओ
औ
बर'नि रांखावरि आरजिनाय नङा होनबा
औ
गोदोनि समफोराव जोंनि आजै आजौमोना बोरैहाय रांखावरि आरजियोमोन मा खालामनानै आरजियोमोन नङा होमबा! जों बेनि सायाव सावरायगोन दा जों सिगांनि जे आजै आजौमोना रां खामायोमोन बेनि बागै सावरायनोब्ला जोङो गुबैयै जोङो माइ आबाद मावनाय बिदिनो मैगं थाइगं मावनाय हाजिरा खामला मावनाय मैहुर खालामनाय बन दाननानै फाननाय नङा होनबा बेबायदिनो गोबां बर'फोरनि आजै आजौमोना सिगांहाय माने बेफार फालांगि खालामनानै बिदिनो जाबोदोंमोन आरो बन फाननानै अमा दाउ फाननानैहाय
औ
बांसिनानोमोन आरो माने
औ औ
ओ राहा बिदिनो माने रांखावरि आरजिनो बेसेबां बे बेफोरबायदि माने राहा गैयैनि जाउनाव बन दाननाय हाग्रा सिफायनाय बेफोरबायदि
औ
ओ माइ आबाद मावनाय बेफोरखौनो मावनानै रांखावरिफोरखौ आरजिनायखौ जों नुयोमोन नाथाय दानि दिनाव जोंहा टेक्नल'जिनि बा मदार्न जुग नङा होनबा जों आथिखालाव गोबां माने बर'फोरनि माने बेफार फालांगि खालामनायखौ जों जौगानायाव नुदों आरो जौगानायखौ नुदों दा जोङो नायनो थाङोब्ला बा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरा गोबां गिदिर गिदिर बिजनेस बा
औ
जेरै कन्ट्रेक्टर नङा होनबा सरकारि साख्रि मावग्रा औ सोरबा अमा फाननाय बा दाउ फाननाय बिदिनो गोबां माने जौगालांबाय आरो बर'नि रांखावरि आरजिनायनि माबायाव बेलायाव
औ
दा जोंहाथ' माने गोदोनि समाव जोंहा आबै आबौमोनाथ' नों जेखाइ खबाय बिदिनो हेबै हेबै नङा होनबा
औ औ औ औ
दानि दिनावहाय माने जों बेफोर बायदि बेफोरबायदि बेसेबां बिदि माने मावनायखौ जों नुनो मोनला दानि दिनाव दानि दिनावहाय जोङो माखौ नुयो नुनो मोनो होनबा जों खालि आबाद मावनायखौबो जों जानो थाखायल'सो मावो दानि दिनावहाय जोंनि बर'
औ
बिदि माने गोलैसोनानै थानाय माबायाव गैला आरो
औ
दा बर'फोरा जौगानायजों लोगोसे माने गोबां सुबिदा जादों हारिया नङा होनबा थाखा फैसा बिदिनो रांखावरि आरजिनायनि बेलायाव दा जोंहा बिदिनो खायसेया कन्ट्रेक्टर मावो बिदिनो खायसेया बिजनेस मेन खायसेया साख्रि मावो दा गोदोनिजों आरो दानिजों साननानै नायोब्ला माने दानि दिनावहाय माने बर'फोरनि रांखावरि आरजिनायनि बेलायाव माने गोबां जौगाबोबाय दा बिदिनो ओ दाथ' गोबां बर' हिनजावफ्राबो बा आइजो फ्राबो बिदिनो बिजनेस खालामनानै जायो मैगं थाइगं फाननानै जायो हाथाय बाजार थांनानै औ दखान गला होयो दखना बिदिनो बिउटि पार्लार बायदिसिनाखौ माने बिजनेस खालामनानै बिदिनो माने गोबां जौगाबाय बर'आबो माने गोदोनि समावबा माने सान्थौ नङा होनबा साननाय साननो हानाय गोहोफोरा बर'फोरनि गेजेराव गैयामोन जायनि थाखाय गोबां रांखावरि रांखावरिनि बेलायाव माने मा होनो गोरलै बा गोग्लैसोनानै थानांगौ जादोंमोन आरो बै समाव।
औ औ
नाथाय दानि बेलायाव जोङो बर'फोरखौ बेफोरबायदि माने असुबिदाखौ जोङो बांसिन नुहुरनो मोननाय जाया आरो दा जोङो नायनो थाङोब्ला बेफोर बायदि माने आं माने रांखावरि आरजिनो थाखायबा जोंनो मोजां सान्थौनि गोनांथि नांगौ जायो नङा होनबा? दा बेफोरबायदि औ आइडियाफोरखौ दा जोंनि सुबुंफ्रा मोनथिनानै बा हमनानै मोनबाय आरो।
औ औ
औ दा नोंथाङा बर'फोरनि बे रांखावरि आरजि नायनि बेलायाव फंनैसो बाथ्राफोर बुंनो सानो नामा?
औ थारैनो, ओ जोंहा ओ बर'फोरनि रांखावरि आरजिनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंहा बर'फोरा आबाद ओ गाहाय हारि नालाय ओ गिबियावनो इदिनो आबाद मावनानैनो रांखावरिफोरखौ आरजिबोदों। बेबायदिनो ओ माइ आबाद मावनायजों लोगोसे बर'फोरा गोबां ओ गोरान आबादफोरबो मावो। मैगं थाइगंफोर आबादफोरखौबो मावो ओ जोङो आबाद ओ माइ आ बाद गायखांनायनि उनावहाय माइ गायखांनायनि उनाव जोङा ओ गोरान गोरान आबाद होननानै बुङोब्ला जेरै बिदिनो ओ सबाय सिबिं इफोरबायदि आबादफोरखौ मावनानै जुखाम इफोरबायदि आबादफोर मावनानै माने बिथांमोनाहाय ओ हाथाइ बाजारफोराव फाननानै बेफोरनिफ्राय रांखावरि आरजिनायाव हेफाजाब मोननो हायो।
औ बेबायदिनो आरो मैगं थाइगंफोरखौ गावसोर न'आव जानायजों लोगोसेनो हाथाइ बाजारफोराव फाननानैबो ओ गावनि न'खरखौ सा लायनाय एबा रांखावरि आरजिनायावहाय हेफाजाब मोननो हायो।
नंगौ।
आरो बेबायदिनो जोंहा ओ बर' आइजोफोरा न'खरफोरावहाय ओ आबाद मावनायजों लोगोसेनो ओ बायदि जिब जुनारफोर फिसिनानै माने ओ रांखावरि आरजिनो हायो आरो जेरै अमा, दाउ, बोरमा बेफोरबायदि खौ फिसिनानै माने रांखावरि ओ आरजिनायावहाय हेफाजाब मोननो हायो। आरो नोंथाङा होननाय बायदिनो दिनैनि दिनाव माने ओ जेरैबादि ओ बिजनेसफोर एबा फालांगियारि आदब खायदाजों माने रांखावरिखौ बांसिनै आरजिनायखौ नुनो मोनो। बर' आइजोफोरा बेफोरबायदिनो ओ हाथाइ बाजारफोराव ओ फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिमहालागै माने गलाफोर खुलिनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै जोङो ओ बुरै बुरैफोरा माने बांसिनानो गय दखानफोर होनायनैनिफ्राय लानानै माने गिदिरसिमहालागै जेरै ओ हटेलफोरानो जा दख'ना दखान गस्ला दखान बायदि रोखोमनि गलाफोरखौ माने खुलिनानैहाय रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो जोंहा ओ‌ बर' हौवाफोरखौबो जों बेबायदि नुनो मोनो। ओ जेरै नोंथाङा मोन कनट्रेक्टर बिजनेस खालामनानै बायदि रोखोमनि बिदिनो गोबां ओ फालांगिजों खालामनायखौ नुनो मोनो हौवाफोरखौबो जेरै जोंहा ओ आबाद गाहाय होननानै जे ओ माइ आबादल' मावालासिनो जोंनि बर'फोर खौ दानिया मा होनो साह आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो।
नंगौ
बे साह आबादखौ माने बे साहा आबादनि फालांगिखौबो जोङो खालामनाय नुनो मोनो आरो गोबाङानो साहा आबाद खौ न'आवनो गायनायजों लोगोसेनो बां सोरबा सोरबा माने बिदिनो ओ‌ बिसोरनिफ्राय बायस'नानैहाय ओ कम्पानिफोराव एबा फेक्टरिफोरावहाय लांनानै हैनाय बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो। बेफोरनिफ्रायबो जोङो रांखावरि आरजि फिनानै माने न'खरखौ सोलिनो हायो आरो।
औ नंगौ।
आरो जों आरो जोङो बेजों लोगोसे बिदिनो दानि दिनावहाय बर'फोरखौ मा होनो उम तरमुस गायनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ - नंगौ दा नोंथाङा बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो नंमारगौ। ओ दा आं नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला फंसे खोथाखौ लानानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंबावनोसै समाबो बारा गैला नोंथां।
औ -औ दे।
औ नोंथाङा दानि बावैसो सिगां बुंनानै थांनाय बै बाथ्रा जेरै नोङो नोंथाङा बुंदोंमोन दाउ, अमा फिसिनानैबो जोङो माने गोबां थाखा फैसाफोरखौ आरजिनो हायो नङा होनबा? दा बिदिनो नंगौ औ दानि दिनावहाय माने जोंनि बर'फोरा गोबां बिदिनो अमा फार्म, दाउ फार्म, बोरमा फार्म नङा होनबा ना फार्म बिदिनो गोबां बानायोसै दानि दिनावहाय
औ।
दा बेफोरबायदि फार्मखौ बानायनो जोंहा थाखा फैसानि गोनांथि जायो जेराव जोङो ओ माने खायसेया लन लानानै नङा होनबा दाहार लानानै बिदिनो खुलियो। बेनिफ्राय फिसियो बुरजा - बुरजा अमा दाउ बिदिनो नाथाय फाय गोदोनि दिनावहाय जोङो बेफोरबायदि औ अमा फार्म, दाउ फार्म, ब्रयलार फार्मफोरखौ माने नाफार्मफोरखौ जों नुनो मोनामोन माने मानि थाख फ्राय नुनो मोनामोन माने जोंनि' बर'फ ब'रफोरा गावनि थाखायल'सो माने दसे समनि थाखायल'सो फिसियोमोन आरो माने होनबा नांगौ जानाय खिनिखौल' जोंनो माने बर'फोरा फिसिनाय जायोमोन। माने जोङो इयु-इयुननि बागै बारा एसेबां सानामोन आरो। जायनि बेलायाव जों बै समाव मासे मानैखौल' बांसिन फिसिनायखौ नुनो थाङोमोन।
औ ओ।
दा दानि दिनावहाय जोंनि बर'फोरा माने बिदिनो साननो हानाय जानानै नङा होनबा गियान मोननाय जानानै माने
ओं।
गोबां गिदिर- गिदिर अमा फार्म, ब्रयलार फार्मफोरखौ खुलियो दा बिदिनो सुबुं जिउ खुंनायाव मानसिनि जिउ खुंनायाव नङा होनबा। गोबां मदद खालामो जेरैहाय जोंहा गथ गथ' गथायफोरखौ फोरोंनांगौब्ला गोबां थाखा फैसानि बा रांखावरिनि गोनांथि जायो।
औ।
बेखौ माने न'खर सालायलांनोबो जोंनो गोबां माने खस्थ' गेजेर खस्थ'-खस्थ'नि गेजेरजों जोङो भुगिनो गोनां जायो।
औ -औ।
दा बेफोरबायदि फार्म खालामनानै जोंनि बर'फोराबो गोबां जौगाबाय आरो मानो होनोबा माने जोङो अमाखौ खनसेनो माब्रै माबा फाननो हायोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि नङा होना बुर फोरनि फैसा आरजिनो हायो रां आरजिनो हायो। औ। जों मासे फोरल' फिसियोबा माने फोरल' फिसियोबा जों बिनि बेसेनखौ बारा एसेबां मोननो थाङा जों मोनसे खामानियावल' बाहायनो हायो नाथायबा जोङो खनसेनो माब्रै माबा माबा फिसिनो हायोबा फाननो हायोबा जोंहा माने लाबबो थायो आरो। ओमफ्राय फैसाया जोंहा माने गुबुन खामानिफ्रावबो जोङो बाहायना दोननो हायो आरो दा बेखायनो जोङो गोबां ओ बिदिनो रां रांखावरि आरजिनोबा जोंनि माने सुबुंनि खर' बा माइनाव गोबां सान्थौनि गोनांथि जानानै फैयो आरो ओ बेनोसै समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनाया
औ नंगौ
औ बर'फोरनि रांखावरि आरजिनायनि सायाव नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय गोबां बाथ्रा फोरखौ मोनथिबाय नोंथांजोनिफ्राय। बेनिखायनो नोंथांनिसिम साबायखर बावहर ग्रोनाय जाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो।
औ
औ दे उम